खोनादो औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां अ गोजोन ओ मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम एसे ओ आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय नोंथां
औ
फ्रि दंङोबाथाय आंजों एसे सावरायजागोन नामा?
औ-औ सावराय जागोन नोंथां।
अ नोंथां जोंङो दायो ओ बैसागुनि सायाव सावरायनोसै ना मा?
औ जागोन दे नोंथां सावराय जागोन।
औ ओम बो आंङो जोंनाव माबादि बैसागु खुंङै एसे फोरमायग्रोना होग्रोनोसै आं नोंथां नाव
औ-औ दे देनाय
औ ओ जोंङो बैसागुखौ जोंङो सातथा बेहाय ओ सानसे सानसेहाय जोंङो सातथा बैसागु फालिनाय जायोमोन आरोना जेरै मोसौनि मान सिनि सैमानि, अमानि, बोरमानि, दाउनि, आलासि दुमसि बिदि बिदि फालिनाय नुनो मोनोमोन आरोना ओ आरो आथिखालाव जोंङो ओ मोननै रोखोमनिल' फालिनाय नुनो मोनो जेरै जोंङो मोसौ बैसागु आरो ओहो मानसि बैसागु ओ
मोसौ बैसागुखौ जोंङो ओ‌ सैत्र दाननि ओ जोबथा-जोबथा सानाव जोंङो मोसौ बैसागुखौ खुंनाय जायो आरोना नोंथां ओ बे मो सौ बैसागुखौ जोंङो ओ खुंनो थाखाय जोंङो फुङावनो मानसि मानसिफोरा सिखारनानैहाय जोंङो ओ मोसौनियावहाय मोसौनि आसुगुर एबा बा मोसौनि गंङावहाय जोंङो थाव गुबै फोननाय जायो आरोना नोंथां ओ बे थाव गुबैखौ जोंङो बिदि मानिनानै फोननाय जायो जे मोसौनियाव ओ बेराम आजार बिदि ओ खारथों होननानैहाय जोंङो ओ फोनाय जायो आरोना नोंथा आरो बिदिनो जोंङो ओ मोसौखौ थुखैङो बैसानाव मोसौखौ थुखैनायाव जोङा, लाव, फान थाव, देखलि लिथि, थारै गाज्ला बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ-सामथाइ होबोनानैहाय जोंङो हाग्लि हानानैहाय लानाय जायो हानानै लानाय जानानै जोंङो बेखौ ओ माला सुनाय जायो बे मालाखौ जोंङो ओ इसुङाव बा नमा न'आव हाय ओ बा आरो बाख्रियावहाय आरो बाथौआवहाय आरो
ओ न-नहाय जोंङो बेखौ आलायनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। दुगैस्रां लोबस्रांनो मोसौ थुखैनायनि उनावहाय ओ जोंङो ओ जेब्ला मोसौखौ जोंङो थुखैयो अब्ला जोंङो मोसौखौ ओ दैखराव एबा दैमायावहाय थुखैनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेखौ जोङो। फागाजों खानानै लांनाय जायो दैमायाव आरो बेखौ जोङो थुखैनायाव। जोङो। लाव फान्थाव हाग्लिनायखौ जोङो खुबैनानै होनाय जायो आरो जेब्ला। खुबैयो अब्ला जोङो बर'नि खुगा मेथाइ खननानैहाय जोङो मोसौखौ थुखै। होयो एबा दि लिथि बायदि बिलाइजों जोङो बिखौ मोसौखौ। बुज्राव बुज्राव होयो आरोना जेरैहाय बर'नि खुगा मेथाइ होननानै बुङोबाथाय। बेबायदि। लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिदि मेथाइ खननानैहाय। जों मोसौखौ थुखैयो आरोना बिदिनो थुखैखांनानै। जों मोसौखौ सारोन हगारो आरो बै मोसौखौ खानानै लांनाय फागाखौ। खौहाय जोङो जा जायगायाव मोसौखौ थुखैदोंमोन बै जायगायावनोहाय। मोसौनि फागाखौहाय गारना फैयो आरोना नोंथां। आरो। बेनि उनावहाय जोङो खान्थानि एबा सारायनि खिथुनि हांगार। एगारखौहाय हखनानैनो जोङो बेयाव थाव गुबै फोननानै। ओ गलायनानै लाग्रोनानै जोङो बेखौ एन्दा थारा मोनथाम लानानै। ओमफ्राय जोंओ मोसौनियाव फोननाय जायो ओ बेदिनो बे। खौ मानो फोनो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायहाय आबै आबौमोना बिदि सानोमोन। मोन आरो माने गोदो गोदायाहाय ओ मोसा लख्रा दंमोन नालाय। ओ बेनिखायनो बिदि। साननानै फोनोमोन जेरैहाय ओ बे। फाख्रा सिख्रा गोसोम गोसोम दागो होयोब्लाथाय मोसा लख्राफोरा। गिनानै खारो होननानै साननानै बा फोथायनानै फोननो मोन आरोना। मानो होननानै। बुंब्ला बै सानाव मोसौखौ उदाङै हगारोमोन हगारो नालाय आरो लावखारफोरा। मोसौ गुमहैयो नालाय बिनिखायनो फोनोमोन आरो। अब्लाबो दासिमबो बेखौबो गाराहैहाय दायोबो फोनबाय थायो आरोना। बिदिनो बैसानाव जों मोसौ। खौ सारोन हगारबाय जेब्ला मोनाबिलिबा अब्ला जोङो। मोसौ खायनि आगोलावनो जोङो बावथाय बावो जेरै मोसौ गलि बावनाय। होननानै बुङो बेयाव जोङो फागा बावो बिदिनो बायदि रोखोमनि बावउथाय होयो। फागाखौ बावो बिनि उनावहाय जों मोसौखौ खानाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
आरो बिनि बैसागुनि से सानावहाय जोङो मानसि बैसागो खुंनाय जायो। जेरै गिदिरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ ओ। अननाय बिदिनो मान होनायखौ जोङो खुङो आरोना आरो बै सानाव जोङो। न'फोरखौ दुगैस्रां लोबस्रांनो फुङावनो थारग्रोनानै लानो। नाय जायो आरोना थारनायनि उनाव जोङो। ओ बे हाबाफारिखौ माव गेदेरखौ अननाय आरो उन्दै। उन्दैखौ अननाय आरो गेदेर। खौ खुलुमनाय मान होनाय बिदिखौ बानाय लायो आरोना। आरो बे सानाव जोङो। गोदान गोदान सि गानो आरो बिनि। बे खालि जोङो गोबां गोबाङानो। मदाय बा फुजा होयो जेरैहाय गोथैसो बावउनाय होननानै बुङो बेखौबो। होयो जोंओ आरो बैसागु। फोरनि नैथि साननिफ्राय जोङो मोसायो बिदिनो जोङो गामिनि आबै आबौ। एसट्रा बिदिनो आदै मादै गासै। एक्स्रा आरो सेंग्रा सिख्ला एक्सट्रा आरो गथ' गथाया एक्सट्रा बिदिनो। मोसायो आरो ना नोंथां बिदिनो जोंहा स्नि सानालासे मोसायो नोंथां। आरो। बे स्नि सान जोबथा सानखालि जोङो सेजौ सेथा। मैगं जायो बे मैगंखौ जोङो बेराम आजार। मोहोननानै फोथायनानै जों जायो आरोना।
बेयो सेजौसेथा सेजौ सेथा मैगंखौ। एसे फोरमायनानै होनो आं नोंथांनो। जेरैहाय। रौखान्थां अन्थाइ बाजाब। दाफिन बिदिनो बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय। मैगंफोरखौ जोङो खानानै जाया। हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो नागिरनानै। आरो बैयाव जोङो मोसानायाव जोङो बर'फोरनि। दामजु लानाय जायो आरो खुगा मेथाइ खननाय जायो। बे दामजुफोरानो जादों खाम सिफुं जथा आरो औवाजों बानायनाय। थरखा बिदि आरोना नोंथां।
औ।
आरो बैसागुनि जोबथा सान बा। बे सानाव जोङो प्रग्राम लानाय जायो आरोना नोंथां। नोंथां। नोंथांमोननियाव माबायदिहाय बैसागुखौ खुंनाय जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां जोंनि दाइफखौथ' बिदिनो। एखे रोखोमैनो बैसागुखौ माने फालिलांनाय जायो। जिहेथु जोङो माने गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय नङा होमबा नोंथां?
अ नंगौ।
जोंहा बैसागो होनबा जोंहा मोसौ बैसागो थाहैबाय गिबियावनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
जेनेबा जोङो सेलनि माने जोबथारनाय। सानखालि माने जोङो माने मोसौनि बैसागोखौ फालिनाय जायो। बेवहाय जोङो मोसौखौ। माने बे सानखालि थुखैनाय जायो। बे थुखैनायाव जोंहा एसे। मुवा एबा जगारनांगौ जायो जेरै। लाव फान्थाव बिदिनो दगलि गुथि थार। बिदि। साथि खाला बिदि नांगौ जायो माने बेफोरखौ जों जगरखौ माने सानसे सिगांना लाना दोन। होखानाय जायो आरो ना।
औ नोंथां।
औ बेनि। बिनि थि बिसोरनि सानखालि मोसौनि सानखालि बेरेफुंजा फुंजा माने। न'खराव माने बिदिनो जायोबा बे मोसौखौ माने। फुजिगोन माने थुखैनो लांगोन बे मानसि। खया माने खोमसि खोमसि सिखारनानै माने बेफोर जगरखौ लानाय जायो आरो ना जेनेबा। लाव फान्थाव बेफोरखौ। हाबाय जेनेबा फिसा फिसा हाबाय। ओमफ्राय बेनि उनावहाय माला सुबाय जेनबा बेफोरखौ हानानै। औवा खाथि जिरनानै जेनबा माला सुबाय। बे माला सुखांनायनि उनाव बेफोरो खामानिया जाखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ माने। माने दैखर एबा फुख्रियाव एबा खाथि खालायाव दैमाफोर दङबा दैमाफोरावबो लांनायखौ जों। नुनो मोनो।
औ।
बिदिनो जोङो मोसौखौ लांनानै माने बिसोरखौ माने। थुखैहैनाय जायो आरोना। बेखौ मोसौखौ जेनेबा थु‌ खैनाय समावहाय जोङो माने बेखौ मोसौनि सायाव माने जेबा लाव फान्थाव जोङो जेनेबा लाबो। फादोंमोन लोगोआव बेखौजों बे। बेखौहाय जोङो माने मोसौनियाव सारना होनाय जायो आरोना बिदिनो मेथाइ खननानै। जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै ओरै जा होननाय माने बे मे। फिथाइ दङ मोनसे बेखौ सोबबो माने बे मोसौ थुखैनायाव माने। खननाय जायो आरो ना गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बे माने। बेखौ माने बाहायबोबाय थानाय जादों। बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ माने बिनो। जेनेबा दुस्रुमैबो फोननाय जायो नालाय दुस्रुमैबो फोननो थिग बेबायदिनो नोंथाङा दहादि बुंलांबाय। बेफोरबायदिनो। जेनेबा जोङो दुस्रुमै गोसोम हांगार फोनाय जायो आरोना मोदोमाव।
औ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो बेफोरखौ बानायखांनायनि उनाव माने। जोङो मोखौखौ फागा फागा। जेनेबा दोनदाल दिरुं गोदान होनानै जोङो माने मोसौखौ। माने गांखो जो जाहोनो दोनबोयो आरोना जेनेबा। जोङो जेथिहाय जोङो औ। बिदिनो जोङो फोखांबाय जेनेबा बिसोरखौ माने गांखो जाहोनोबो दोनबोबाय दिरुंबो गोद। दान होबोबाय जे जोङो बिदि खामखांनानै। जों मोसौनि बैसागुखौ माने फालिहरनाय जायो आरोना। जोंनिथिंजाय ओ बिनि उनावथ' जोंहा मानसिनि बैसागु फैबाय नङा होमबा। जोङो जिहेथु जोङो दा दा। दा सोलिबोबाय थानाय जेनेबा जोंनि बर'नि। बैसागो फोरबो।
औ।
ओ। जोङो माने बेखौ गासैबो बर'फोरानो माने बैसागो फोरबोखौ फालियो। जोंनि बर' समाजाव। बिनि जोङो फार्स्ट गिबि सानखालि जोंनि मानसिनि गिबि फार्स्ट सानखा। खालि जोङो माने जोंहा माने मोनसे। गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय मोनसे नेम दोङो माने जोङो। खाथि खाला लगायो बाथौआव गिबियावनो। बेनि उनावहाय जोङो माने। जेनेबा। न'खरनि देरसिन एबा बैसो जानाय। बिमा बिफा एफा बिदा बिबाजै बिदिनो। बिमायं बिमाय बिमादै बिदिनो। बिसोरनियाव जोङो माने उन्दैफोरा थांनानै माने बिसोरखौ मा खालामनाय जायो आरो ना जेनेबा बिसोरनि। याव थांनानै। खुलुम हैैनानै बिसोरखौ मान खालामनानै जों बिसोरनिफ्राय बोर लानाय जायो। खोनादोंना नोंथांङा।
औ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथां जोङो कलखौ दोन्थ'नोसै। नामा।
औ दे दा
नोंथांनिफ्राय जाखिनि मोनथिनानै मोनबाय आंबो सोलोंनानै मोन मोनबाय जे बेखौ मोनथिनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोन्नाय थाबाय।